हेलौ नोंथां ओ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ फ्रि दं नोंथां।
अ दा दायो फ्रिबा ओ नोंथांनियाव हजों बोथोरफोरा माबायदि मोजाङानो दा?
अ नोंथां बिथिंथ दा दैज्लां बोथोर आरो गोलोम बोथोरा ना बिराद गरम नो सोलिदों। गासिनो दारमाने सुबुंफ्रा गरमजोंनो खाराव माराव खामानिबो मावथा'वा माबो माव थ' माने बिराद गरम सोलिगासिनो नोंथां बिथिंजाय बोथोरा।
ए आम
नोंसिनिथिंलाय नोंसिनिथिंलाय मारै नोंथां बोथोरा?
जोंथिंबो बोथोरा इदिनो बिराद गरम जानानै दङ। अ ओ खैराद खरान जागासिनो दङ। अखा हायाखैना, ओ माइ गायथ'वाखै दे।
अ। होनबा माने औ बुं दे।
ओमफाय आं खो नोंथांनाव मोनसेनि खो मोनसे खोथासो सास-सावरायनो होनना ना खल बुदोंमोन आरो।
अ दे।
नो नोंथाङा ओ ओरैनो मा मा ओंखि जानो मोजां मोनो?
अ नोंथां नोंथाङाथ' जोबोद मोजां बाथ्राखौनो सोंदों आं ओंख्रि होनोब्ला माने बिराद गोथाव मोनो थैसोमनो लुबैलायो आं जानाय होनोबा नोंथां। आंथ' गिबियावनो ओंख्रि होनोब्ला नारजि अमा आरो अनला दाउ आरो सबाय दाउ बिदिनो साम' साम' सबाय बेफोर गासिबो ओंख्रिखौनो गोथाव मोनो आरोना नोंथां। आरो दंबावनो लाइजों अमा बेदर रुनाय एवनाय बेफोर माने आंनि जोबोद गोथाव मोननाय ओंख्रि नोंथां।
औ।
औ नोंथांनालाय मा मा गोथाव मोननाय ओंख्रि दं?
औ आंनाबो बेनो ओ आंनि गोथाव मोननाय ओंखिया जाबाय एम्बु बेदर ओमफाय अमा बेदद आमफाय आंनाबा बेनो ओ ओमफाय सबायजों दाउ ओमफाय
होमबा
ना ना बाथोन बेफोरखौ बेराद गोथाव मोनो आङो।
अ होमबा नोंथां आंनो बे जा बुंदोंना दानि माबाजों एम्बु बेदरखौ जोबोद गोथाव मोनो होनदों। होमबा नोंथां आंनि एम्बु बे एम्बु बेदर खौ माने बोरै मोनो आरो मारै मा रोखोमै जायो बिनि बागै एसे खिन्थादो आंनो।
ए-ए-एम्बु बेदरखौथ' जोङो बांसिन दैलाङाव मोनोना ओ दैलां बोथोराव ओ जेबायदि मोनो ओ फार्स्टआवथ' ओरैनो अखाया हायाबाथ' मोना दै-दैलांआवबो अ-अ-अखा हाबासो मोनोना अखा हाबा जे जेब्ला अखाया हायो अब्ला नोङो थस लाना नागिरबा मोनगोन एम्फौखौ हराव। दुब्लि दुब्लि फोथारफ्राव एबा सोरनिबा फख्रि आलि जिं जिंफ्राव ओ थांना नागिरबा मोनगोन फिलफ्राव मोनबा ओ थां-थांना नागिरबा मोनगोन आरो। सब जायगायावबो मोननो थाङा मानोना ओ बियो सब जायगायावबो थाया। ओ ओ जायगा लायै जायगायासो थायो। बांसिन जाय बांसिन जा-जायगाया दैब' जायगा बेव-बेव-बेव-बेफोराव बांसिन बे एम्बुआ। ओ एम्बु माने बै ओ ओरैनो जों लकेल ए-एम्बुखौ जाया ओइ माबा एम्बुखौ जायो ओ मा नाममोनला लाय एम्बौ बंला बे-बे-बेफोरखौ जायो ओ जायखौ एम्बौ बंला होनो। स' बेखौ जेनेबा बुथारनानै लाबोबाय दा बुथारनानै न'आव लाबोनानै खुनानै गोदाबाय गोदानानै ओमफाय ओ न'आव ओरैनो अन्थाइ बाजाब एबा नोरसिंफोर दंबा बे बेजों सबा बिराद गोथाव जायो आरो बेयो ओ नोरसिंजों। अनथाय बाजाबखौ खाना लायदो खाना लायनानै ओमफाय जेरै बेलेओंख्रि संनायाव थाव संख्रि फानलु सामब्राम फानलु होनानै सेरदो सोनानै ओम बेदरखौ होदो। एमबु बेदरखौ होनानै ओमफाय आं बेखौ दसे एरएरखांनायनि उनावहाय ओ ओ माबादो नोरसिं नों नोरसिं होयोना अन्थाइ बाजाब होयो ओ खिन्थु अन्थाइ बाजाब होबा गोथावसिन जायो आरो। आं माने गोथावसिनमोनो नों अन्थाइ हाबाजाब होबा। ओ अन्थाइ बाजाबखौ होदो ओमफाय संनानै‌ जादो बेजों। अ ओरैबायदि गोथाव जायो माने ओ आं जाबाथाय नों जाबाथाय माने जाबाय थानो लुबगैन आरो।
औ होमबा नोंथाङा बिदि संनाय खावनायाव गोगोम एक्सपार्ट नामा?
अ। एक्सपादालाय इसेबां एक्सापारल नङा माने जिखिनि रोंनांगौ बेखिनिखौ रों रोंगो आरो इसेबां एक्सपार्टबो नङा। आसा आसा औ दे।
होमबा नोंथाङाबो दा गाव गोथाव मोननाय ओंख्रिखौ खिथाबाय होमबा आंबो आं माने आंनि गो गोथावसिन मोननाय ओंख्रिखौ खिथानोसै मादै सङो।
अ अ दे खिथालाय खिथालाय।
थ' गोबां होनखाबाय आं दहाय मा माखौ गोथाव मोनो खिन्थु बेफोरनि मादाव आं मोनसे खिथागोरोसै नोंथांनो। साम'जों सबाय होननायखौ आरो नोंथां गिबियावनो साम' सबाय होनोब्लाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओंख्रि आरो साम'खौथ' गोदोनि नि समाव माने मानसिफोरा जानो रोङामोन नोंथां। जानो रोङियाव माने गुबुन जाथिफोरा माने जानानै बिदिनो साम'खौ मारै जायो मिथिला सोबनो रोंला बिसोरो माने गथा गथायैनो मननानै माने अख्रुबला बना जाना बिदिनो गोबां बेमार आजार एबा थैनायनि लामासिम सहैदों आरोना नोंथां। गोदोनि समाव बिदिनो समजों लोगोसे बार बारबो बारबो दा माने गासिबो रोंजोबसै। खिन्थु दासिमबो दं आरो खायसे साम' सोबनो रोङै मारैसोबो मिथिया। साम'आबो बिदिनो गोबां रोखोमनि दं जेरै साम' लादाय बिदिनो साम' फिसा। गो साम' लादायखौ एरख'नानै जायो आरो साम' फिसाफोरखौ खायसे एरख'नानैबो जायो खायसे सोबनानैबो जायो आरो गिबियावनो जों बेफोर साम' म फोरखौथ' जानला मोनला जायगायाव मोना नालाय। बेखौ बिदिनो जों दैमा दैमा दै साबा सोरनिबा फुख्रिफोराव जोलैफोर दंबा माने खननानै लायगोरो नोंथां। गिबियाव लायखांनानै हर समाव लायो। बांसिनानो दैमाफोरावहाय हरावहाय माने साम'फोरा खारनो रोङि जायोना। ओमफाय बिदिनो लायनानै बेफोरखौ गोबाव न'आवहाय। आरामनो बिनि लानजाय आरो मोखांनि मा होनो मोखां खोथेग्रा माबाखौ दाखोनखौ बोखानानै बेखौ आराम लागोरबाय। ओमफाय बेखौ माने बिदिनो गोबां रोखोमनि बिनि जाहाथे सामवाथ' गोबां रोखोमनि मैला सिथाबनानै थायो बे जि जासाफोर सिथार मोन थायो बेफोर खारनायनि थाखाय माने बिदिनो नारें लेबु बा खामबरेंगा बा बिदिनो गोखै बुस्थुफोरजों बेखौ मानजिबाय मानजिबाय मानजिनानै जेब्ला बे साम'आ गोजों जायो अब्ला बेखौ मानेहाय सबाय ओंख्रिजोंहाय संसिगोन आरो नोंथां फार्स्टआव गिबियाव सबायखौ रुग्रोना लाबाय। उनावहाय आरो साम'खौबो एवग्रोना लाबाय उनाव माने मोननैखौबो मिक्स खालामनानै संबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो जोबोरै गोथाव मोनजायो नोंथां साम' आरो सबाय होनोब्ला। नोंथांमोनथिंलाय होमबा जेनेबा बे सबाय आंथ' होनदों सबायजों साम' संनाय होमबा बिदि ओंख्रिलाय जागोनना जाया नोंसोरनिथिंलाय।
जोंनिथिंबो जायो सबाय साम'खोथ' जायो खिन्थु खम जायोबो बोसोराव खोनफा खननै- ल' जायो इसेबां माने जाबाय थायो आरो आरो ओंखायनो। साम'खौबो मोनबाय थायाना आरो बिलोआवसो लायनांगौ हो
होमबा नोंथांमोनथिं माबोरै सङो बिदि साम' सबाइखौ
साम' सबाइखौ जोंनिथिंबो एखे रोखोमैनो सङो नोङो जा बुंदों बिदिनो एखे सङो जेबो फाराग गैया। बिदिनो साम'खौ बिदिनो मालाबा सबायजों ओमफ्राय मालाबा सबाय गैयाबा जोगोनार जोंबो सङो जोंहा मालाबा। जोगोनारजों सङाबा ओरैनो आलुजों भाजि एवयो अ सामजों आलु भाजि आरो मालाबा नारजिजोंबो जायो सम सम
उम आरो मा माजों जाबावो नोंथां साम'खौ
साम'खौथ' ओरैनो आं आं दानि खिथा नाया जोंहा बेजोंनो जायो बेजों जानायाव ओमफ्राय। ओमफ्रायथ' बे बेलेगजों जाला।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा अ ख। अमा बेदर मोजांनो होनदों बोरै संनो खिथानो हागोन नामा।
अ अमा बेदराथ' संनो जोबोद गोरलै नोंथां दाथ' माने गोबां सब गला फिसा गला बा हाथायबाबो माने अमा बेदर गोदानायखौ नुनो मोनसै दाथ' आरो अमा बेदरनि दामाबो दा। जाग्राया गोबां जानायनि जाहोनाव माने दामाबो बारायलांनो हमगासिनो। बिदिनो अमा संनायनि होनोब्ला जों गिबियाव बाजारनिफ्राय अमा लाबो ग्रोबाय बिनि उनावहाय बिदिनो अमाखौहाय। खायसे बांसिनानो दा माने रुगोरो नोंथां फार्स्ट आवहाय जेनेबा अमानाव थानाय जिबख्रि जिबलाफोरा गिबियावनो फार्स्ट आवनो थैग्रोनायनि थाखाय आरो अमाया अमाखौ राफोद मोजां मोनजा जानायनि थाखाय फार्स्टआव रुग्रोनानै लाबाय बिदिनो दै होनानै रुखांनानै उनाव जेब्ला रुनाया जायो अब्ला जों दैखौ गारनानै। आरामनो अमाखौ माने। सुनानै थाव संख्रि होगोन होगोसिगोन फार्स्टआव थाव संख्रि बानलु अ संख्रिखौ होग्रोआमोन बिदिनो थाव होखांनानै बिदिनो बानलु सामब्राम होगोर बाय बिनि उनावहाय अमाखौ होनानै माने। बिदिनो एवबाय अमा मोननो थाखाय बिदिनो पन्द्र' मिनिट बिस मिनिटफोर लायो बादि मोनदां। नोंथां मानो होनोब्ला आंबो संबाय थानाय जाया नालाय माने एक्सपिरियेन्स गोसोआव थाया नोंथाङा आंनो बिनिख्रुइ साबसिनै एसे खिथाबावनो हागोन नामा जे मारै संबा गोथावसिन जा जागोन
अमाया
औ
अमाखौथ' ओरैनो ओ आं बांसिन अमा बेदरखौ मोजां। मोनो होमबा फान्थाव बिलाहिजों आरो जोगोनारजों संबा बांसिन गोथावसिन मोनो औ बेसोर मोननैखौ संबा आं माने ओरैबायदि जायो माने ओरैबायदि जायो माने अभार जाफ्लाङो आरो । औ
आरो माने होनबा।
अमाखौहाय बुंबाय जोगोनारजों सङोबा नोंथाङा जोबोद गोथाव मोनो होनना । होमबा माने जोगोनार जों माबादै सङो गिबियाव माखौ सोंगोरो?
जों फार्स आव हयथ' माने जोगोनारखौ जोगोनारखौ फार्स्टआव संग्रोयो । सरि जों जोगोनार नङा फारसेआव बेदरखौ जेनेबाथ' रुग्रोबायना रुगारग्रोयो जाहाथे बिनि बिजानुफोरा खारो खारनानै। उनावहाय बिदिनो फास्टाव सामब्राम फानलु थाव सेरग्रोबाय। थावसेेर नानै मस्ला मस्ला थावावनो होखाबाय बिनि उनावहाय बेदरखौ बेखौ एवफ्रामबाय बेदरखौ एवबाय जेनेबा सारायाव दसे । एवनायनि उनाव बिदिनो फास मिनिटसोनि उनावहाय माबाखौ होबाय जोगोनारखौ होबाय। ओफायो जोगोनारखौ। जोगोनारखौ होखांनानै बिदिनो बेयावबो संख्रि फानलु होबाय। उम संख्रि बानलु होखांनायनि उनावहाय दसे बिदिनो दोनबाय खोबनानै खोबनानै दोननायनि उनाव जो जोगोनारा एसे रुइनायनि उनावहाय बेयाव दै होबाय। ओमफ्राय दै होनानै बिदिनो दसे गोदौहोबाय। ओमफ्राय गोदौ होनायनि उनावहाय ओ इदिनो फ्राय मोनबायानो आरो ओमफ्राय न'आव नोङो दुन्दिया गंगार दुन्दियाफोर दंबा बेखौ होदेरनो हाबाय। ओमफ्राय बेखौ होदेरनानैनो ओ ओमफ्राय मोनबाय आरो नों संख्रि नायोबा संख्रि नायदो ओमफ्राय नांबायबा खांदो। बिदिनो सङो आरो।
औ नोंथाङा होमबा आंनो जोबोद मोजां आयदा होबाय। आंबो दा बेबायदियैनो संनानै जानो हासिगोन नोंथां। होमबा नोंथां औ दोनथ'सै खोमा ना?
ओ ओ दे।